हेलौ औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि रावखौ मोजाङै बुजिदों ना?
औ औ बुजिदों दे नोंथां।
मा खालामदो दा नोंथाङा?
आङो दं र' जिरायनानै दङ। नोंथाङालाय?
दं आंबो जि जिरायनानै।
ओंखामफोर जाबायना नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय? अ।
होनब्ला नोंथाङा कल हरनायनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ नोंथां जों बिबारनि बागै एसे सावरायनो होन्नानै फैदोंमोन।
औ औ
नोंथाङा बिबारनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बिब्दिनो बिबार, बिबार होनब्लाथ' जोङो बिबारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो। बिबारखौथ' जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो। जेरैबायदि जोङो गलाब बिबार
औ
गलाब बिबार ओमफायो ओ गेन्दाय बिबार जबा बिबार दालिया बिबार सान बिबार ओमफाय टिउलिप बिबार गोबां रोखोमनि दङ आरो बिबारा
औ-औ
अ बिब्दिनो बेफोर बिबारफोरानो बेफोर बिबारफोरा माने जोंनि ओनसोलाव नुबाय थानाय आरो
औ-औ
अ आ नोंथाङा बिबारखौ मा-मा खामानियाव बाहायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां आं माने आं मोन थिनाय बा नुनाय आं बिनि बागैसो सावरायनो हागोन आरो
औ दे बुंलाय
बिबार बुङोबा जोङो जेरै जों थानसालिनि फुजायावबो जोङो बिबारखौ नांखाथारगौ ओ जोंनि थान सालियाव फुजायाव जों जेरै जोङो बिबार बाउनाय जायो जों प्रखाद बाउनायाव जोङोथ' बिबारखौ नांखाथार
ओ नंगो
जों बेबादि बिबाराव बिबारखौ बाहायनो हायो ओमफाय जोंनि हाबायावबो नांथारगौ जायो ओ हिनजाव बरायनाय बा बर गोदानो जोङो बिबार माला सोनाय
अ बेथ' जोबोद गोनां न' नोंथां हाबायाव
गोनांथार जोंनि माने हाबायाव आरो ना बर'नि हाबायाव
औ
बोरैनो
आरो बेयावदि बिबार सारनाय सारनाय जायो बेयाव थ जोंनो नां
औ-औ नांगौ नोंथां नांगौ
दे बुंलाय
नोंथाङा जेरै जोंथ' खायफा-खायफा बिबारखौबो जोङो ओंख्रि जाजायो नालाय ओ बिनि बागै नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन नामा
औ जोङो ओंख्रि जानाय बिबाराथ' जेरै सेफालि बिबार। बासिखि बिबार आरो जोंनि गाम्बारि बिबारखौबो खायसे खायसे मानसिफोरा जानाय जायो आरो ना।
औ औ।
औ आरो जोङो बे जोगोनारनि बिबार खांख्लेंखरानि बिबार बेफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो।
औ।
बेखौ जोङो पकरा बा बिदि बानायनानै जानाय जायो आरो बेसनजों सोमनानै।
औ।
औ आरो जोङो बेसरनि बिबार।
औ।
बेसरनि बिबारखौथ' जोङो दाावदैफोरजों एवनानै जानाय जायो।
औ औ नों नंगौ नोंथां नगौ।
बेफोरखौथ' जानो जोबोद गोथाव न।
औ।
ओ नोंथाङा होनब्ला जोङो मा हराव बारनाय बिबार बेखौ मोनथिगौ नामा नोंथां?
नोंथांनिखौ आं बारा बुजियासै। मा होनदों नोंथाङा एसे बुंफैनो हागोन नामा?
माने हरावलै हराव मा बिबार बारो? बेयो हरावनो सिरियो।
औ आं दाथ' आं मोनथिनायबा नुनायाथ' जेरै आंनि साननायबा मोनथिनाया आं सेपालि बिबारखौनो सानो आरो।
औ औ बेनो दे नोंथां आंनि साननाया
औ ओमफ्राय जों आं मोनसे मिथिनाया आरोना ओ। जेरै ओम बेनि मुंखौ एसे आङो बावनाय जाबाय।
औ।
जेरै सेखना बिबारबो बुंजायो।
औ औ बेखौ जोंनि ओनसोलाव थुखना बिबार होननानै बुंनाय जायो आरो औ।
आरो बे बारोब्ला बिराद माने मोनामनाय मोनो आरो खायफाया मोजांबो मोनो होननानै खोनादों आङो खायफाया मोजां मोनोनो। जोंनि थाखायथ' खौ जे माने गगाबो मोननाय जायो नालाय बेखायनो जों माने सेखा बिबारखौ माने मोजां मोना आरो ना।
औ औ।
आंनि मोनथिनायाथ' बेखौनो सानो आरो ओमफ्राय गुबुनखौ आं बारा मिथिस्राया। नोंथाङा एसे मोनथिगौबा सावरायना होनो हागोन।
औ माने आंनि मोनथिनायावथ' आंथ' सेफालि बि बिबार बेखौल'सो मिथिगौ आंथ'
औ
सेफालि बिबाराथ' जोंना हरावनो बारो आरो हरावनो सोरियो
औ
आरो बेथ' जोबोद मोदोमोनो न'?
औ औ मोदोमो
बेखौ बेखौथ' जों जानोबो जोबोर गोथाव जायो।
औ
जेबायदि जों बेखौ आलुजों आरो सेफालि बिबारजोंबो जानो हायो।
औ
आरो जों बेखौ ओरैनो रदबनानै खारै होनानैबो जानो हायो आरो।
औ औ अनब्लाबोथ' जाजायो जोंहासो सेफालि बिबारखौ
जोङो अनलाजोंबो जानाय जायो।
आरो बेखौ जोङो नाजोंबो जानाय जायो आरो। ओ जोबोद गोथाव जायो आरो नारजो नाजों जाब्लाबो बेखौ।
औ
आरो थाय ओ माबा ओ मा होनगोन बेखौ थाइस्रि बिबार
औ औ
ओ थायस्रि बिबाराथ' जोंना जानो जोबोद गोथाव बे थायस्रि बिबारा गोरलै गोरलै बारहांगोन
औ
ओ होमबानिया जों बेखौ बेखौ जोङो अनलाजोंबो जानाय जायो आरो
औ
औ जोबोर गोथाव जायो आरो अनलाजों जाब्ला बे
बेनि गेजेराव जोंहा बिबारखौबोथ' बेबायदिनो एवनाबो जाजायो आरो अनलाबो जाजायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
औ
होनब्ला नोंथां ओ आङो मोनसे सों बिदि सोंबावनोसै नामा?
दे सोंजागोन नोंथां।
ओ बिदिनो नोंथाङा मा मा बिबारखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो मैगं संनानै?
मैगं संना जानाया ना? जेरै आं सेफालि बिबार ओ धुखना बिबारखौ आं माने मोजां मोनो आरोना अनला जानानै जोबोद मोजां मोनो आङो। ओ जेरै जों नाजों जाबाबो बिराद माने जानो बिराद गोथाव जायो आरो ना? ओमफाय बांसिनै जोङो बेदरजोंबो जानाय जायो जेरै अमाजोंबो जानाय जायो दाउजोंबो जों जानाय जायो।
औ होनब्ला नोंथाङा बे दाउजों दाउजों सेफालि बिबारखौ ना दुखना बिबारखौ जानाय जायो?
औ औ।
धुखना बिबारखौ ना सेपालिखौ जानाय जायो होनदों आं माने
सेफालिजोंबो जानाय जायो औ धुखना बिबारजोंबो जानाय जायो। खायफाया जायो जानाया जायो जायिया जाया आरो।
अह माने नोंथाङा मोनजानाय मोनजानाय आरो?
औ।
बेनि माने माबायदि जोङो सङो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
सेफालि बिबारखौना नोंथां?
अह सेेपालि बिबार।
जेरै जोङो सेफालिखौ जोङो स्रयै सुना लाग्रोनाय जायो आरो। जों बेखौ खेरायाव दै होनानै जों खारै बिदैखौ एसे होना जों रहायना लाग्रोनायबो जायो।
औ।
जेरै जों रहायना लानानै बे बेखौ जोङो अनला जानो थाङोबा जोङोथ' अन गुन्दैखौथ' नांखाथारगौ। ओरैनो जोङो माइरंखौ एसे सोमना लानानै मोजाङै सिखन' सिखन' सुनानै जोङो देना लाग्रोनाय जायो आरो।
औ।
नोंथाङा माबायदि जेनेबा माजों जायो आरो बे सेफालि बिबार बा थुखुना बिबार बा जिखुनु बिबार अ' अनला बा जिखुनु जाया ओंख्रि जानाया
औ माने धुखुना बिबारखौथ' जोङो एवनानैबो जायो आरो खारै होनानै। थाव होयाबालासि दिनो बिदिनो सारायाव बिबारखौ होनोसै सुनानै लानानै मोजांनो
औ।
आरो बेहाय बानलु गोरान बानलु गोरानफोर होब्ला बेबायदि बिबारा माने जोबोद गोथावसिन जानाय मोनो आरो।
औ।
ओ सामब्राम गुफुर बानलु गोरान होनानै जोङो खारै होनानै बेखौ रहायना लानानै बिदैबो जानो हायो आरो।
औ औ।
दा आङो माने नाजों से फालि बिबारजों जानायखौ जोबोद गोथाव मोनो आरो।
औ
जेरैबायदि जोङो नाजों सेफालि बिबारजों जायोब्ला
औ ।
बो होनो हागोन आरो नाखौ ओरैनोबो होनो हायो आरो खारै होनो हायो एयो
औ ।
खारै आरो थाव होनाय मोननैखौबो होनाय मोनजाबाय आरो बेखौ माने आं एसे बुंनोसै ।
औ ।
ओेरैबायदि जोङो सेफालि बिबारखौथ' बेथ' हरावनो सिरिनानै थायो हराव बारनानै बेखौ जों खननानै लाग्रोसिगोन
औ ।
अ बेनि उनाव सुनानै लानानै जोङो साराय गंसेयाव बेहाय खारैबाय होननानै बेखौ रहायनाय जायो आरो
औ औ औ ।
अ रहायनानै लाग्रोबा जोङो रहायना लानानै बेनि रहायनायनि ओंखारनाय जि दै
औ ।
दैया रानोब्ला जों बेहाय आरो दै होना होबावनाय जायो।
औ ।
अ बे दैया गोदौब्ला आरो जों नाखौ ओरैनोबो एवालासिनोबो होनो हायो आरो
औ ।
बि एवनानै होनोब्ला जोङो बेहाय थाव थाव इसे होनानै जोङो ना ना फिसाफोरजों बांसिन गोथाव जायो आरो बिदिया ।
औ औ ।
जेरैबायदि फिथिख्रि ना मावा ना बेफोरजों बांसिन गोथाव जानायखौ नुनो मोनो आरो आङो।
औ औ ।
बिब्दिनो थावाव ना होनोसै आरो नाव नाया जुदि मोजां एवनाय जायोब्ला जों बे रहायना दोननाय मैगंखौ
औ ।
बेयाव लुना होनाय जायो आरो।
औ औ ।
औ ।
नोंथां जोंना समा जाबायमोन नामाथाय?
औ दे नोंथां नोंथां होनब्ला औ औ दे नोंथां।